हेलौ खोनादोंना नों थाङा।
खोनादों नोंथां।
अ ओ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दायो?
आं ओरैनो दंथ'यो फ्रि।
अ नंगौना नोंथां। आ नोंथाङा ओरैनो दङब्ला आंजों ओ माबाफोर सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला ओ नोंथांजों आङो बर'नि दोरोङारि जानाय आदारनि सायाव ओ सावरायनो सानदोंमोन नोंथां नोंथाङा दसे सम होयोबब्ला?
औ हागोन नोंथां रायलायजागोन।
अ बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो संनानै जाबोनाय उम दोरोङारि ओंख्रि जेरै अनलाजों अनला ओ सबाय साम' बा नारजि अमा बेफोरनि जायखिजाया ओ दोरोङारि ओंख्रि स संनायनि सायाव आं नोंथांजों सावरायगोन नोंथाङा नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ सबाय बा साम'खौ माबोरै संनानै जायो बेनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। गिबियावनो जोंनो ओ सबायाइजों साम' संनो थाखाय जोङो सबायाइनि गोनांथि जाना फैगोन। ओमफ्राय ओ साम'निबो गोनांथ जाना फैगोन जेब्ला जोङो ओ साम'जों सबाय संगोन नालाय। गिबियावनो जोङो सबायखौ सबायाज जेरैहाय ओ जोङो न'आव बानाय न'आवनो फोनाय सबायब्ला बियो गथा गथायै बेगरखौ जों मोननाय जायो। बेखौ जोङो ओ गिबियावनो एसे एवस्रुना लानानै बेखौ सारायाव गुदुं खालामना लानानै उनावहाय नाखुर नाख्रुबनाय जायो बे नाख्रुबनायखौ उनाव दसे समनि थाखाय दैयाव सोमना दोननाय जायो जिहेतु बिनि बिगुरा गुरै जानानै खारनाय रखम। बेनि उनावहाय जोङो बेखौ सुखांनानै सारायाव दै होनानै खारैजों रुग्रोनाय जायो एबा गोदौ होनाय जायो खारैया सबायाइखौ गुरै खालामो आरो लोगोसेनो साम' जिहेथु जों साम'खौ दैमा एबा हाखरनिफ्राय खनना लाबोनाय जायो नोंङाबो खायसे खायसे बाजारनिफ्राय बायना लाबोनाय जायो बे बायना ला लाबोनायखौ जोङो ओ गिबियावनो जोङो सोमा दोङो जिहेतु साम'नि साम'नि सिङाव हा बाला थानायफोरा ओंखारलांनाय रखम- नङा होमबा नोंथां? बेनिफ्राय ओमफ्राय जोङो बिनि दाखोन आरो लोगोसे बिनि साम'नि खिथौ बेखौ गारनाय जायो। बेखौ गारनानै जोङो गुफुर जासि एबा बिनि मैला खारजासिम बेखौ मोजाङैनो हुनाय जायो बेखौ हुखांनायनि उनाव ज खायसे खायसेसे थावजों एबा खायसे खायसे थाव होलासिनोबो एवफ्रामना लानाय जायो बेखौ एवफ्रामना लानानै जोङो जिहेथु बै रुइनाय सबाइखौ सागं सानानै जेब्ला बिनि गथा गथा सबाया रुइनानै गेब्लेयो एबा गुन्दै जायो अब्ला जों बेवहाय बेै एवफ्रामना दोननाय साम'खौ होनाय जायो बिदिनो लोगोसे जोङो बेवहाय गोथाव जानो थाखाय बानलु सामब्राम, हायजें, दुन्दिया एबा ओ गंगार दुन्दिया, हाइजें बिलाइ, जाब्रां बायदिसिना होनानै गोथाव मोदोमफ्रु खालामो ओंख्रिखौ नोंथां। नोंथांमोननि थिं माब्रै- देखायजायो एसे फोरमायना होदो।
आ जोंनि ओनसोलावबो आं नोंथांमोननि ओनसोलाव संनाय बायदिनो फ्राय एखेफ्राम आं गिबियावनो जोंनि ओनसोलाव दैमा बा जाम्फैयाव साम'खौ हमनानै लायनाय जायो आरो बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव मोनथाम रोखोमनि साम'खौ जों खौ मोननाय जायो नोंथां अ साम' आगोलाव साम' दाहानाय ओ बा साम' लादाय होननानै बुंनाय जायो मोनथाम रोखोमनि साम'फोरखौ मोननाय जायो। गिबियावनो औ नोंथां बुंनो हागोन‌ ओ बेनि अनगायैबो ओ बे साम' गोलाव बा साम' दाहायखौ जोंनि ओनसोलाव ओ बोसोरनि मोनफ्रोम दानावनो मोनबाय थानाय जायो जेब्लानो गोसो एब्लानो खननानै जानो हायो आरो बे साम' लानायखौ बोसोरनि मोनफ्रोम दानाव मोननाय जाया जेब्ला दैज्लां बोथ बोथोर जायो अब्ला बियो दै गोदानजों गुदुंनिफ्राय ओंखारनानै से दान बा नै दानल' थानायखौ जों नुनो मोनो।
सैथो नोंदां।
बिदिनो ओ साम' लादायखौ जोंनि ओनसोलाव ओ आइजोफ्रा दैमा बा दंग' बा जाम्फैनिफ्राय हमना लाबोनानै बेखौ रुनानै लाग्रोयो सिगां। आरो बेनिफ्राय बिनि मोदोमखौ बरन आरो संख्लाखौ गारो आरो मोदोमाव थानाय बिज्ला बा लेथ्रा मुवाफोरखौ खारहोनो थाखाय बे बेखौ संख्रि आदुंग्रा बिलाइ गोब्रा जिखुनु जाया बिलाइफोरजों मोजाङै सनानै लायो। आरो जेब्लासिम गोजों जाया एब्लासिम बेखौ सुबुबाय थायो आरो बेबायदिनो सुनानै गोजों जायोब्ला बेखौ ओ बर'नि ओंख्रि ओ मैथा बा मैथा बांगाल बा नेरसिोन बिलाइ बा जोगोनार गोमोन बैफोरजों संनानै जानाय बा एवनानै जानायखौ नुनो मोनो नोंथां। आरो गुबुन फार जों साम' गोलावबा साम' दाह होनाय खौ जोंनि ओनसोलाव ओ फ्राय सबायाइजों जानायखौ नुनो मोनो बेखौ आइजोफ्रा सानसे सिगां दैमायाव खनानै लायो आरो बेखौ सानसे सोमनानै दोननाय जायो जाहाथे साम'आ हा जायो हिसाबै बे हाखौ खिगार होनो थाखाय सानसे सोमनानै जायो आरो बेबायदिनो अखानायैहाय साम'नि दाखोन ओ दाखोनखौ गारनाय जायो आरो नांगौ बिबांनि बिनि खिथुखौ ओ दानस'नाय जायो गोबौ सिखा बा फाल फोरजों दानस'नानै लानाय जायो। दा बेनि उनावहाय नारें खारजि बा नारें जुमब्रा बेफोरबायदि फिथाइ जों बेखौ मनायाव सोनानै बा मैगं खादायाव लानानै मोजाङै सुनाय जायो जाहाथे साम'नि बिखुङाव थानाय बादामालिफ्रा खार सारो बेबायदिनो हुखांनानै ओ जोंनि ओनसोलावबो बे हानि सबायखौ सिगांग्रो साराय गुदुङाव एवफ्रामनानै लायो आरो उनावहाय बेखौ ओ संग्राय बा खामफ्लायावहाय ओ बथलजों बा गिलासजों होख्रुमनानै लायो आरो बेबायदिनो दसे समस ओखाबो नोंथांमोननि बायदिनो बेबायदिनो खारै होनानै रुनाय जायो।
नंगौ नोंथां।
आरो सुनानै दोननाय साम'खौ थावजों एवफ्रामो आरो बेनि उनावहाय रुनानै लानाय सबायखौ ओ साम' होसननाय जायो बेनि अनगायैबो साम' संनायाव गोनां जानाय बाजारनि मस्ला मस्लि आरो हायजें सामब्राम गुफुरफोरखौ होनाय जायो बेबायदिनो थाम घन्टासो बा नै घन्टासो संनाय जायो साम'खौ जाहाथे सोबनायाव ओ थाब फैयो। बेबायदिनो मोदोमफ्रु खालामनो थाख ओमफाय जोबथायावहाय ओ दुन्दिया बा मुगा दुन्दिया। बारिनि बैफोर मैगंफोरखौ ओ होनानै ओ गोथावै संनानै जानायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ मा मा रोखोमनि साम' मोननाय जायो नोंथाङा ओ सुंद' बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां जोंनि ओनसोलाव बिदिनो साम' गुसुं साम' गोलाव जायखौ बुङो जोङो जोंनि जाय ओनसोलाव माने साम' लादाय होननानै बुंनाय जायो बेखौ साम' ब जिखौ जों एरख'नानै संनाय जायो। बेखौ सामुलादै बुङो।
नाथाय नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ मा मा मैगंजों बैफोर साम'फोरखौ संनानै जायो ओ समबायनि अनगायै नोंथाङा बेनि बागैबो फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां सबाइनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलाव बे सामुलादायखौ ओ खायसे आलुजोंबो जायो खायसे मैथा बांगालजोंबो जायो खायसे आरो मैथा बै मैथा गोखैजोंबो जायो। बिदिनो ओ साम' गुसु सुं आरो साम' गोलाव खौ जोगोनारजोंबो जानाय जायो जोगोनारजों खारै संनानैबो जानाय जायो लोगोसेनो ओ खायसे खायसे अनलाजोंबो जानाय जायो बे साम'खौ।
नंगौ नोंथां।
नंगौ नोंथां।
ओ बेनि अनगायैबो ओ साम'फोरखौ ओ जानायनि अनगायैबो जों साम'फोरखौ ओ बबेबा जायगायाव बा बबेबा हादराव ओ बबेबा हादराव मोननाय साम'फोरखौ जों जोंनि हिन्दु समाजाव ओ मा मा खामानियाव बाहायो होननानै नोंथाङा सानो।
जों खायसे साम' दङ बे साम'खौ मा बुंगोनथाय बे साम'नि बाख्लाखौ एबा बेनि बिगुंखौ जोङो खायसे खायसे ओ माने आइजें सुनायावबो बाहायनाय जायो जेरैहाय सारायाव एबा माबा मोनसे खाबथाबना थायोब्ला बेनि बिखुंजों ओ एरख'योब्ला ओ खारो आरो।
नंगौना नोंथां।
औ थारैनो नोंथां।
बिदिब्ला आथिखालाव नुनो मोनदों नोंथांखि ओ जोंनि ओनसोल बा जोंनि रायजोनि अनगायैबो गुबुन रायजोआव बा लैथो बा बिलोआवहाय जोङो साम' संख' मोननाय जायो। बे साम'आ गुफुर गाब नि ओ जेराव जों बेखौ जेब्ला हिन्दु समाजाव हाबा जायो अब्ला जों खैना गोदान बा हिन्जाव गोदाननो बै लैथोनिफ्राय मोननाय साम'संख'नि ओ साम'संख'निफ्राय बानायनाय आसान सांखा होननानै बुङो जायखौ। बेखौ ओ हाबानि समाव गानहोनायखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव बा नोंथाङाबो हयथ' मिथियो जानांगौ। लैथोनिफ्राय मोननाय साम'निफ्राय बानायो। नानै
थारैनो नोंथां।
ओ बिनि अनगायैबो बे लैथोआव मोननाय साम' संख'। बेयाव ओ जों मुगथाबो मोनाय मोनो होननानै फोथायो नोंथाङाबो गुबु ओ नोंथाङाबो खुद गाव मिथियाब्लाबो गुबुननिफ्राय खोनादों जानो हागौ। ओ बे लैथोनिफ्राय मोननाय। साम' संख'नि उम मुथाखौ गानोब्ला मा बा मोनसे जायो होनानै ओ नोंथाङाबो फोथायो बे फोथायनायनि बागै नोंथाङा ओ एसे फोरमायनो हागोन नामा।
नोंथाङानो एसे फोरमायना होदो।
औ। ओ जों जायफोरखौ ओ साम' संखनिफ्राय मोननाय मुकथा होननानै बुंनाय जायो जायनि महरा गुफुर बा दुलुर जायो। ओ बेखौ जों फ्राय गामियाव राय जे जानाय फ्राय ओ फ्राय हिन्दु सुबुंफ्रानो उम जों आसि बा आखाइयावहाय ओ आसथाम बानायनानै बा ब्रेसलेट बानायनानै बा ओ माला बानायनानै गाननायखौ नुनो मोनो। ओ मोनसे फोथायनाय दं ओ बे साम' संख'निफ्राय मोननाय मुखथाखौ गा ब्ला गोसोनि साननाय हनाय ओ गासिबो आबुं जायो बा ओ गोसो ओ बा मेलेमा थाजिम जायो होननानै ओ जोंनि ओनसोलाव फोथायो नोंथां।
थारैनो नोंथां।
औ नो ओ बिदिब्ला बेखिनियावनो जों बर'नि दोरोङारि जानाय आयदानि सायाव ओ सावरायनायखौ दोन्थ'नोसै नामा नोंथां।
जागोन नोंथां।